खोनादोंना नों औ आंबो मोजाङैनो खोनादों दे नोंथां
औ दे बुंनो हागोन माबाफोर बुंनो गोनांबा
अ होनबा दिनै जोङो रायज्लायनायाव बेरायनाय बागैनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
ओ जदे बुंजागोन दे
ओरैनो नोंथाङा बेरायनानै मोजां मोनो ना मोना नोंथां?
आं बेरायनानै जोबोद मोजां मोनो नाथाय आङो बास गाखोनो हाया आं बासाव बास गाखोनानै थांनो ओरै ओरैबायदि गाज्रि मोनो। बाइकफोरजोंबा बेरायनो हायो बेबायदि आरो आं लांदां गारिफोरखौ बांसिन मोजां मोनो। जेनेबा इ रिक्साफोर बिदि आरोना किन्तु आङो बास आरो बे बे ओ मेजिक थेजिक आं बेबायदि गाखोनो हाया माने
औ ओरैनो नोंथाङा दिनैसिम मा मा जायगायाव बेराय फोरखो मुंदांखा जायगाफोराव जेनेखि ओ दाथ बाक्सायाव पिकनिक स्पट फोर दं जेरै दारागाव आरो जेरै शिलं दं इफोरबायदि मा मा
आं बाक्सायाव ओरैनो आङो दारागाव थांफेरबाय बिनिफ्राय सकि थांबाय बेनिफ्राय बगामाटि थांबाय आं बेफोरावल थांफेरबाय ओमफ्रायायो ओरैहायो मैना फुख्रि दङ बेहायबो
औ औ औ औ बे थांनाय खिनथआव नोंथाङा अबे मोनसे जायगायाव बांसिन गोमोहाबनानै गोसोखौ माने मोजां मोननाय?
उ आंथ' बांसिनहाय जों आगोलाव थांबा बिदि बांद्राय बिदि बायदिसिना गैयामोन ओरैनो हाजो दैमा दैसा अन्थाइ बिदिल' नुलाबायदों आरो ना आङो बिनिफ्राय आं बांसिन आं बगामाथियाव साबसिन मोजां मोनदों आरो ना जेनेबा बेयाव थांनानै दैयाव नावबो गाखोबाय ओमफ्राय इनजय खालामबाय आरो ना बेहाय आरो गोजौआव मन्दिर दङ ओरैनो बानाय हांदोंल'सोमोन आरो जों थांबा
औ औ ओमफ्रायनिया नोंथाङा मैना फुख्रि थांदों होनदों ओमफ्राय मैना फुख्रियाव मा मा नुनो मोनो जोङो?
उ मैना फुख्रियावथ' जोङो गोजौहाय सिरि थाबायलांनांगौ आरो ना मैना फुख्रियाव जेनेबा मोनहैयोब्ला बेयाव मोनसे मन्दिर दङ बे मन्दिराव गोबां मानसि फोरा फुजा खालाम आरोना बेनिफ्राय जोंबो खालामनानै फैबाय आरो खिन्थु दा एसे सोलायबाय जानो हागौ जोङो आं एसे गोबाव जाबाय माने थांनाया बेयाव आं दा गोदानाव मा मा जा जाखो आं बेखौ आइडिया गैया आरोना आं थाङाख
औ औ औ नोंथाङा ओरैनो दा थांनो लुबैनाय जायगायाव थांखांबायना थांथ'वाखै?
आं थांथ'वाखै
औ ओरैनो मा जायगायाव नोंथाङा गोदोनिफ्रायनो थांनो लुगैना दङ।
आङो शिलंआव थांनो लुबैनानै दङ खिन्थु आङो थांफेराखै आरोना शिलंआव आं माने गारिखौनो आङो खस्थ' मोनहरो आरोना गाखोनो हान नङा बेनिखायनो आङो थांनो माने एसे फावसायनानै दं आरोना गारिनि थाखायनो इदि
औ बेबो मोनसे औ
नोंथाङा गुवाहाटीनि मोनसेदि अमबुबासि मेला जायो एकदमबारे मुंदांखा बेायाव फै फैफेरबाय ना माब्लाबा?
औ बेयाव दिनैसिम आं थांनाय जायाखै ।
अ ओरैनो खोनायोना बेयाव
औ खोनायो दिनै नै एबार अम्बुबासि मेलायाव हानायबा थांगौमोन थांनाय जायासै नाथाय समजों बोथोरजों मिलायासै ना । औ
ओरैनो मेला जायैनि अनगायावबो माब्लाबाबो फैफेराखै आरो ना?
औ फैफेराखै औ जायगा जायखि जाया कामाख्याव हाबाखै नाथाय गुवाहाटीयाव बेरायनाय जादों आरो ।
गुवाहाटि बबे जायगायाव बेरायनाय नों?
गुवाहाटी जेरै साइन्स मिउजियाम, स्टेट मिउजियाम आरो ओरै कलाक्षेत्र दिखिलि फुख्रि आरो नै साइन्सि‌ थि बेखिनद'आव थांखांबाय आरो ।
ओरैनो साइन्स मिउजियाम नोंथाङा मा मा गोबथाव बेसादफोर नुदों बेखौ बुंनो हागोन नामा एसे?
साइन्स मिउजियामावथ' आं नुबोनाया माने जि जोंनो लेखायाव फरायनानै मोनो बेखौथ' जों माने ओ मेगनजों नुथाराना प्रेकटिकेलि नुवाना बे जि बुस्थुखौ जों लेखायाव नुयो बे बुसथुखौ जोङो बेयाव माने जाथारनाय बुस्थुखौ नुयो आरो ना लेखायावथ' जों पिकसारल'सो नुयो मोनसे नाथाय साइन्स मिउजियामाव जों बै लेखायाव थानाय पिकसार बायदिखौनो बैयाव माने नुथारनो मोना आरोना साइन्सनि पार्ट खौ
औ औ
आरो माखासे दं ओ जेरै ओ बेयाव बोरैहा सिखिरिफोरा बिदै जायो, बोरैहाय एम्फौनिफ्राय बिदै जायो बे फोरनि बागैबो गोबां मोजाङै फोरमायनानै होनाय दङ ।
औ
औ
माबोरैहाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओरैनोथ' आङो एथ'बां माने मोनथिनाय गैया एनि बागै ।
उम उम औ दावबायनायाव नोंथाङा मा
औ होनदे नोंथां । औ नोंथां होमबा नोंथाङा ओ चिलं थांनायाव मा समाव थांनोखौ नोंथाङा लुबैगोन? ओ गोजां बोथोराव ना गोलोम बोथोराव?
आंथ' गरम बोथोरावनो थांनो लुुबैयो माने आं खोनादों बेहाय गोजांनाय गोजाङो एसे गुसु इदि होननायखाय बेनिखायनो आं गरमावनो थांनो लुुबैदों आरो ना ।
औ औ औ औ औ औ ग गरमावनो मोजां जागोन मानोना गोजां बोथोराव थाङोब्ला खुवायाबो बांद्राय खुनानै जोङो नुथायाइफोर माने नुनांगौ बुस्थुफोरखौ माने मोजाङै नुवा लामाफोरखौबो खुवाजोंनो बांसिन खोबजायोना औ गोलोम बोथ बोथोराव आरो गरम जोंनिखैथ' गरम बोथोर गरम जायो ओरैजा । आरो बाख सा खैजा गरम जायो नाथाय ओरै थांबाथाय गुसु मोनो आरो माने बिसोरनि वेदार कइमेट बेलेक जायो बोथोरा आरो अखा थाइफ्रिबायबो थायो
ओम ओ अखा होबाय थायोना नोंथाङा थांफेरबाय जानांगौ औ अखाया कन्टिनिउ हायोना ओरै
कन्टिनिउ माने अखायाथ' इदि ओ गोदो जेरै गोसा हायोमोन दा बिदि गोसा हानाय गैला शिलंआव नाथाय थायफ्रिनाया हले थाबाय थाखायो माने अख हाया होननो हाखाया माने थायफ्रि खारथारो
औ अखा हायोबाथ' दावबायनो दिग्दार जायोना
औ औ औ जायो औ नै दा दैज्लां समाव हायो हानाया एसे दिगदार जायो आरोना
ओ
दा समाव नाथाय एसे सिगां थांनायमोनबाथाय मास मोनसेसो सिगां सिगां दानसेसो सिगां थांबाथाय साबसिन जायो आरोना नै दा बे जुलाइ आगष्ट मान्थ मासाव माने एसे अखाया बांसिन आरोना
अ अ नोंथाङा सिलंआव थांनानै मा मा जायगा दावबायदों बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा
औ औ आंथ' ओरैनो ओ जमासो थांनो जादोंमोन ना स्कुलनि माबायै स्कुलनि कमिटियै जमासो थांदोंमोन लोगोफोरजों अब्लाथ' गावनि बायदि हाबबोनो मोनजोबासै नाथाय सेभेन सिस्टार फल एलिफेन्ट फल आरो गिर्जा बेफोरखौ नुबोनो मोन्दों आरो
उ
शिलंआव बांसिनथ' पाहार अन्थाइ आरो बांसिन दै बाज्रुम वाटार फल बेफोरखौल' बांसिन इफोरनो गोमा हाबोदों आरनायफोरनो मोजांसिन नुयो
ह
आरो जुखाम सावनाय बेखौ सिलंआव मानसिफोरा शिलं होनब नाथाय जुखाम सावनायखौ बांसिन होननो होननानै आं खोनानो मोनदों।
औ माने बोथोरजों बिराद मोजां जाहैबाय आरोना जानो गुदुं गुदुं बिदि आरो ना
बिराद मोजां नाङो माने फुरा गोथां गोथां गुसु मोनसे बे माबा मोनो आरो गोसोआव
उ
नोंथाङा दा औ औ नोंथाङा दा गोलोम बोथोराव बबेबाफोर बेरायनायनि थिथा लादों नामा?
आंनाथ' जेबो एै प्लनिं गैया बेरायनायनि माने आं एसे गावनि खामानियाव नांथाबना दं आर ना आङो गावनि दैलि खामानियाव माने बेयाव नांथारनानै दङ।
औ
ओरैनो नोंथाङा दावबायनायाव मा मा बेसाद लानायखौ बांसिन साबजानाय मोनो बेखौ एसे फोरमायजागोन?
ओरैनो औ औ ओरैनो जोङो जायगा नायनानै थांनांगौ जायो जेनेबा दा नोङो जोङो मैना फुख्रि ओ मैना फुख्रि थांनाय जायोबाथ' जों नांगौ मुवा बेसादफोरखौ मोननाय जाया। जेरै जोङो औ ओजोंथ' दैफोरबो मोननाय जाया एथ' दै बोहैनाय जायो नाथाय बेफोर दैखौ माने लोंजानाय नङा बायदि मोनदों आङो। बेनिखायनो जों दै फोर एबा माबा मोनसे जाग्रा मुवाफोरखौ लांफानाया मोजां मानोना खाथिफोराव दखानफोरबो गैया जानां हानाय ना।
औ औ।
ओंखायनो माने जायगा लानानै जायगा माने जोङो नांगौ मुवा बेसादफोरखौ लांफानां नांगौ जायो आरो।
उम आरोथ' रांबो थानांबाय जों रां गैयाबा थ' जों जेरावबो
औ औ बेनो प्रब्लेमा। उम उम।
लोगोजों बेरायनानै साबसिन मोनोना फेमेलिजों दावबायनानै साबसिन मोनो नोंथाङा?
ओरैनोथ' मोननैखौबो मोजां मोनो होनजायो।
औ
औ मोननैबो मोजां मोनो नाथाय फेमेलिजों थांनायाव एसे साबसिन नाङो आरो।
औ एसे सेफटिसिन थायो आरोना फेमेलिजों थाङोब्ला औ। लोगोफोरजोंबो मोजां खिन्थु लोगोफोरजों बांद्राय जोङो बांद्राय फुरटिफोरखौ खालामो आरोना जोङो आउट अफ कन्ट्रल मालाबा बेबायदिबो जायो आरो ना जोङो। मालाबा टाइमफोराव जों बेबायदिनो गावखौनो रोङा बिदि जायो आरो ना मा बे लोगोफोर फुरथि खालामनायाव।
औ औ औ।
थाङोबानो जों एसे बिमा बिफाजों एसे बांद्राय जेनेबा जों गोसो बायदि माबा खालामाना जोङो खायसे खामानिफोरखौ आरो बे खालामजानो बायो नालाय जों एसे हमथायो आरो ना।
औ नंगौ औ औ औ। ओ नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन।
औ
होमबा आङो बेरायनि बुहुद खोथा नोंथांनिफ्रायबो मोनथिबाय। जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोसोआव औ।
दे आंबो नोंथांजों रायलायनानै मोजां मोन
औ औ